नोंथां खोना
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथांङा दाहाय मा खामगासिनो?
अ आंथ' ओरैनो जिरायनानै दं नोंथां नों नोंथांङालाय?
औ आंबो ओरैनो जिरायनानै दं नोंथां।
अ
औ नोंथाङा मोनाबिलिनि साहाफोर लोंखांबाय नामा नोंथां?
औ लोंखांबाय दहायनो।
औ नोंथां ओमबा नोंथांजों मोननैसो खोथा सावरायनो होननानैसो हरनाय जादोंमोन नोंथां।
अ नोंथां सावरायजागोन नोंथां।
औ नोंथां होमबा नोंथां। जोंङो बिफां लाइफांखौ मा मा खामानियाव बाहायनाय जायो नोंथांङा एसे गुवारै फोरमायना होनो हागौमोन नामा नोंथां?
अ हागोन एसे एनैखौ जेनेबा
औ दे नोंथांङा जेखिनि हागोन बेखिनिखौ फोरमायबो जागोन।
अ नोंथां जागोन। अ जोंथ' बिफां लाइफांखौ जों गिबियावनो जोंङो जोंनि हां लानाय हगारनायाव बेखौबो गोनांथिखा होननानै जों मिथिखायो। ओमफाय आरो बिनि अनगायैबो जेन'बा जोंङो बिफां लाइफां बिफांखौ जों जोंनि थांना थानायाव गोबां मुलाम्फानि गोनां बेसाद मुवा बानायनानै लानो हायो आरो नोंनाव नखरावहाय जेरै जिरायनाय मासि ओ बा बिजाब दोननाय ओमफाय गोबां बायदिसिना ओंखाम जानायनि मा होनो? ओ डाइनिं बिदि बानायना लानो हायो। औ एनि उनावहाय जेनेबा न' लुनो थाखाय जों बाथाम खुन्था ओ बिदि बानायना लानो हायो आरो ना ओमाय जेनेबा न' फोरनि ओरै बेराफोर बानायनो हायो। ओमफ्राय गाससिबो बो खामानियावनो माने दंफांखौ बाहायनायानो जायो आरो दा बेजोंहाय जोङो ओमफाय मा होनो जों खामफ्लायफोरबो बानायनो हायो आरो जिरायनो खामफ्लाय ओमफाय इनि उनावहाय माने जोङो बन जुदि माबायोबा बिफाङा जुदि रानोबा जों बि बन बनबो सुनो हायो आरो ओंखाम संनो हायो बे बे गोरान बनफोरजोंनो जेनेबा बिफांनि गोरानजोंनो बिनि उनावहाय जोङो दंफांजोंहाय जोङो उवाल गाहेनबो बानायनो हायो नङा होमबानो थां ओमफाय बिदिनो गोबां आरोना आं नामफोरखौ मोनथिजोबब्लासो गोबां बानायनो हायो। ओमफायथ' जोङो बिफांफोरखौथ' जोङो जोंनि जि थांना थानायावहाय जों गोबां माने आरो बिफांफोरखौ जोङो लामायफ्राव थायोबा जोङो माने गरम बोथोरफोराव सायाबो लानो हायो नङा होन आ निफ्राय बेबा दसे जिरायनानै माने देहाखौ मोजां जेनेबा थान्दा लाखिनो थाखाय जों जिरायनो बाहायो।
औ हायो नोंथां हायो। औ
नोंथाङा माबाफोर बुंबावनो दंबा एसे फोरमायना हो होदो? आंबो बांद्राय मिथिजोबा माने
औ-औ माने नोंथां होननाय बायदियानो आरोना बंफंखौ जोङो जोंनि हां लानो थाखाय जोङो बंफांनि बिराद गोनां जायो नङा होमबा नोंथां।
औ
औ बिदिनो जोङो बिफां लाइफांखौ गोबां माने खामानियावबो बाहायनाय जायो आरोोना नोंथां।
उम
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों
औ जोङो बिदिनो बिफां लाइफांनिफ्राय फिथाइ फिथाइबो जानो हायो बे फिथाइखौ जोङो फाननोबो हायो बिदिनो बिफांखौ जोङो नांगौ जानाय समायाव फाननानै बिनिफ्राय रां बो मोननो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ
औ बिदिनो जोङो जों माने जोङो जा माबायाव जयो जा बिसनायाव उन्दुयो बेबो फांजोंनो खालामनाय नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ बिनि थाखायनो जोंनो गोनांथि आरोना जोंनो बिफाङा।
ओमफफ्राय नोंथां जेन'बा जोङो ओरैनो बिफां गायनाय सानखौ जेनेबा जों मा सानाव फालिनाय जायो नोंथाङा एसे खोन्थाना होनो हागोन नामा?
औ बिफां गायनाय सानखौथ' ओ माने जोङो आबहावा सान होनो आरोना नोंथां इनभारमेन्टेल सान होननानै।
औ बिखौ फाइभ जुनाव गायनाय जायोमोन खोमाना नोंथां माने आंबो एसे बावनानै दं दे खौहाय
अ अ फाइभ जुनावनो औ।
औ नंगौना नोंथां, औ ओ जों बे सानाव बिदिनो ओ स्कुलफोराव बा गामिफोराव बा हिनजावफोरनि सेल्फ हेल्प ग्रुप बेफोरबायदि दाया होनबा दालाय नोंथां
औ दायो
औ बेफोरबायदि जोङो बे सानखालि गायनाय जायो आरोना नोंथां गो बांयैनो बिदिनो गामिफोरावबो गासैबो ज' जानानै बा गामिनि मोनसे माने फिल्ड जि थायो बेफोराव जों गायनाय जायो आरो लामा सामायावबो बिदिनो जों गायनाय जायो आरोना नोंथां
औ नंगौ
औ नोंथां। ओमफाय
ओरैनो नोंथाङा जेन' बा मा फिफांनि फिथाइखौ जाना मोजां मोनो नोंथाङा एसे बुंना होनो हागोन नामा?
औ आङो हम बिदिनो गासै बिफांनि फिथाइखौ मोजां मोनो जेरै जेरै थाइजौ खान्थाल बैग्रि जलफि जाम बिदिनो नारें जुम्ब्रा जों नारें जुम्ब्राखौबो जायोना नोंथां
औ जायो जोंबो जायो
आरो गोबां बिदिनो जाग्रा दङ जेरै जोङो खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों खोनादों।
औ औ जोङो बिदिनो खान्थाल बिफां फो गो खान्थालनिफ्रायबो जोङो खान्थाल खान्थाल फिथाइ मोनो होनबा ना नोंथां खान्थाल बिफांनिफ्रायबो
औ मोनो
औ जोङो बेफोरखौ जानानै मोजां मोनो आरोना नोंथां।
औ
औ ओमफाय नोंथाङा बो मा जेनेबा बिफाङा फिथाइ होआ बि। बेखौ नोंथाङा मिथिगोन नामा।
अ ओ जेनेबा मा बिफां माने नामखौथ' आं मोनथि जेब्ला ओमफ्राय होमबाबो मोननैसो बुंना होनसै आरो आं
औ दे मोननैसो बाबो
मा होनो अग्रु दंफां ओमफाय ओमफाय अर्जुन
औ औ
ओमफाय ओमफ्राय आरो नामफोरखौनो गोसोआव फैजोबा माने। मिथिनाया मिथिगौ ओमफाय ओरैनो ओमफ्राय ओमफाय औ बावनानै थायो ओमफाय मा मा बिफां दंमोन ओमफ्राय गोसोआव गैला दे।
औ औ बिदिनो जोङो गाम्बारि बिफांफोरखौबोथ' फिथाइखौ जायाबाबो गाम्बारि बिफांनि बिबारखौथ' बिबार खौबो जायोना नोंथां।
अ जायो अनला ओंख्रिजों जायो होननाय खोनादों बे दं जा फेर गेरैस
औ आंबो जाफेराखै बिदिनो खोनायो आरो अनलाजों जायो। आलुफोरजों एवनानै जायो होननाय खालामोन नोंथां।
औ खोनादों।
औ
नोंथाङा ओमफ्राय जेन'बा दा जेनेबा दासिमहालागै ओरैनो फांबैसे बिफां गायखो नोंसानि न'आव जेनेबा
औ आंथ' बिफांखौ बिदि बारा गाया बाट फुलफोरखौ गायो आरोना नोंथां
अ
औ बिदिनो बिबार आं बिबार गायनानै जोबोर मोजां मोनो नोंथां।
अ आंबो बिबारखौनो गायो बांसिनानो
औ औ बिफांफोर गायनाया जोबोर खम आरोना नोंथां। बिदिनो गायदोंबा थाइजौ बिफां बोग्रि बिफां बिदिफोर खौ गायना होदों आरो माने जों जानो बांसिन मोजां मोननाय मोननाय बिफांफोरखौ गायदों आरोना नोंथां।
अ
औ ओं ओमफ्राय बिदिनो बिबारफोरखौसो बाजाराव जे नुयोना बाजाराव थांबाथाय मोजां मोजां
औ
औ बेफोरबायदिखौ लाबोनानै गायफैनाय जादों आरो
नोंथाङा बांसिन मा बिबारखौ गायखो दासिमहालागै
आङो दाथ' सबा बिबारखौनो बांसिन गायबाय नोंथां। माने ओ जबा बिबारा गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो नालाय कालारफोराबो आलदा आलदा थायो नालाय नोंथां। औ बेखायनो जि बाजाराव थांबाथाय जि मोनसे फुलि नुबाय जेनेबा बिनि बिबारा आलदा होनना मिथिबानो आं बेखौ लाबबाय आरो गायफैबाय आरो
अ मोजाङानो
औ बे जबा बिबाराथ' बिदिनो मोनथाम रोखोमनिसो मोनथाम खालारनि थायो। जेनेबा बिबार आं गायफेरबाय आरो
अ गोबां जेनेबा गोबां रोखोमनि म थायो गलाब माने जबाफ्राबो
औ औ थायो नोंथां। औ नोंथाङा जेनेबा मा माबायदि बिफांखौ बिबारखौ बांसिन थिन समायना नुयो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
आंथ' गलाबखौनो बांसिन मोजां मोनो आरो गलाब ओमफ्राय जबाखौ मोजाङानो मोनो माने आं गासिबो बिबारखौ खौ मोजाङानो हो मोनजोबो माने गा गासिबो बिबारखौनो ओमफाय जेनेबा गावनि औ
समायाव
बारफुनाय समाव बिराद मोजां मोनो आरो
औ औ नोंथां जोंनो ओरैनोबाबोथ' आरो ओ ग'लाब बिबारखौ बिबारनि रानि होननानैबो मिनथियोना नोंथां औ बेनि औ ओम ग'लाब बिबार बिबारा मोनबेसे खालारनि थायो नोंथां आंथ' दा नुनायाव ग'लाब बिबारखौ गलाब खालारनिखौल' नुदों आरोना
अ आङो नुदों गोजानिबो नुदों ओमफाय ग'लाबथ' ग'लाबानोखा ओमफाय बिदनो गोमो खालारफोरनिबो नुदों आङो
औ औ
जेनेबा बाजारफोराव फाननायावसो नुदों ओमफाय गुफुरनिबो नुदों
औ औ
बेखिनियानो आरो ओमफाय बोरैबा गो गोथै खालार बायदिनिबो नुदों आं माने ओ मैथा खालार बायदिनिबो नुदों आरो
औ औ नोंथां औ बिदिबा नोंथां जोंना समाबो औ जानानै फैलायबाय
अ अ दे नोंथां दे बिदिबा
दे नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै गोजोननाय थाबाय
अ अ दे
अ दे